आरोना।
औ खोनादों नोंथां।
दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'योना।
औ फ्रियैनो दंथै नोंथां।
अ दा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आङो दा औ बे जोंना टपिकआनो जाहैबाय बिफां लाइफांनि सायाव सावरायसै आरो नोंथां।
औ।
औ दा होमबा नोंथाङा एसे बिफां बिफांनि सोमोन्दै एफा बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफाङा मा मा मोनफायो जोंनि सायाव जोंनि समाजनि सायाव सुबुंफोरनि बेफोरनि एसे सोमोन्दै सावराय माने फोरमायना होदो दे
औ बिफां लाइफां होनना बुङोबा बिफां लाइफांखौ बिफां लाइफाङा जोंनि जों बिफां लाइफां गैयाबानो जों थांना थानो हाया दोंना जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन लायो ना आरो बिफां लाइ बिफां इदिनो जि बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोद समायना रमायना। जि गिदिर गिदिर बिफां लाइफां दं जेरै साल सिगुन गाम बारि बेफोर दामि दामि आरोना बेफोर बिफां लाइफांफोरा आरो बिफां लाइफांफोरा जोंनि बिराद खामानि होयोना जेरै इदिनो जोंथ' सिगांनि समाव लेखा फरायनो जोंथ' हायासो फरायलाबायोमोन इदिनो दानि दिनाव' थ' मालायब दंफां लाइफांजोंनो जों टेबोल बानायनो हायो लेखा फरायनो था खाय इदिनो चियार बानायनो हायो। आरो ओंखाम जानो थाखाय सिगांनि समावथ' बस्थायाव जिरायनानै ओंखाम जायोमोन दानि दिनाव बे बेक्स बिदिनो टेबोल बेफोरबायदि बानायनो हायो आरोना आरो। आलना फालें बेफोरखौ जों दंफांनिफ्रायनो बानायनो हायोना आरोना आरो न' लुनायाव गिबियावनो न' लुनायाव थ' दंफां नांखागोना दंफांखौ बिदिनो खेमसि बाथाम फुनाय मानायाव बेफोराव जोङो दंफांखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो गोबां दं मोजां गिदिर गिदिर दंफांखौ जोङो मोजां मोजांखौ बाथाम बानायो आरो बिनि बिजौफोरखौ जोङो ओंखाम संनायावर अर अर माबा बन जानो था खाय बाहायो आरोना
औ नोंथां
बन गैयाबाबोथ' जों ओंखामखौ बोरै संनानै जानो दानि दिनावथ' गेसआबो गोबां दाम जाबाय जानला माला गेस मोननो नागिरला बेनिखायनो जों बनजोंनो संनानै जायो आरोना दानि दिनाव आरो बिफां लाइफांखौ जोङो बांसिन बिराद मानसि फोरा बिफां लाइफां दानफायो आरोना बिफां लाइफां दानफायबाया बिदिनो फांसे बिफां दानफायबाया बिदिनो फांनै फांथाम बिफां गायनांगौ बेफोरबायदि आरोना बिफां लाइफां गैयाबाथ' जों थांनानै थानो हाया नालाय बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ दानफायनो नाङा आरोना बिदिनो दाउफोराबो बिदिनो बिफां लाइफाङावसो थायो नालाय बांसिन
औ
बेफोरबायदिनो आरोना आरो बिफां लाइफां गोबां बिफां लाइफांफोरानो जोंनो फिथाइ होयो जेरै थाइजौ फिथा थाइजौ बिफां बेफोरो जोंनो आरो नारें नारें खमला नारें खारजि बेफोर आरोना आरो बिनि उनाव लिसु बेफोरो जोङो फिथाइ होयो आरोना खान्थाल बेफोरो बिफां लाइफांफोराबो आरो नालेंखर नालेंखराथ' बिराद मोजां ना जोंनि थाखाय जानोबो बिदिनो नारेंखल बिफाङाबो गोबां खामानियाव बाहायजायो आरोना बिदिनो बाथाम माबानायफोराव बेबायदि आरोना दरजाफोरबो बानायजायो बि बाथाम माबाजों दंफांजों
औ
नोंथांमोनालाय मा मा बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
अ जोंनिथिंथ' बिफां होनोब्ला गोबां बेसेन गोसा बिफांफोर दं जेरै मा होनो बिदिनो लाल सन्दोन दंफां बेफोरखौथ' मोननो गोब्राब जायनि जाउनाव बे बेफोरनि बेसेनाव जोबोद गोजौ गोजौ हाराव बांनाय जायजों बेफोरो खौ गोरलै फुलियाव बेफोरखौ फांसेयावनो आसि एबा एक्स' थाखानि बायनांगौ जाय जों बेफोरखौ बायनानै गायनो हानो नागिरो आरो नोंथां जाय ओमफफ्राय जोङो माखासे ओनसोलाव नुदों जोंनि खाथि खालायाव गोबां ओनसोलाव बे फोरनि मा होनो बिफां ला सदेरनि दंफाङा माने आबाद खालामनानै एबा बेफोरखौ गोबां बुरजा गायनानै मा होनो फैसा खामायनो मोनदों रां खामायनाय जायनि जााहोनाव बे दंफांजोंनो माबा मोनसे धुप बायदिसिना मोदोम गुद्रा बायदिसिना मा होनो बानायनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो माखासे दंफांफोरखौ दानफायनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ जेरै जों गोबां रोखोम फुंफोरा दानफायो नाथाय बिसोरो गायफिनना रोङा जाय जोङो माखासे दंफां लाइफांनि गैयैनि जाहोनाव जोंनि दुंथाययाबो बांबोदों जोंनि बुहुमनाव दुंखांनाय ग्लबेल वारमिं होननाय खोना नोंथाङा जायनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउोनाव बेफोरनि दुंथाया जोंनियाव बारायगासिनो दङं बारायगासिनो जाय जोङो गावजों गाव सुबुंफ्रा मोगा मोगि जानो गोनां जादों जाय सुबुं जाय मानसिया मा होनो सोलोंथाइ गैयि मानसि बे मानसिया दंफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंनि माखासे बुहुम नां दुंखांनाय एबा जोंनि जायगायाव गोबां बिदुं बारायनाय बेफोरो सोमजिदों जाय जोङो बिथिजों मोगा मोगि जानांनो गोनां जादों जोंनि जायगायाव एबा जोंनि ओनसोल गामि ओनसोलाव दंफां लाइफां जायो नाथाय नाथाय टाउन सहर एबा टाउन बेफोराव गोबां दंफां लाइफांनि अनजिमायानो खमादों नोंथां जायनि जाहोनाव बेफोराव जों थांङोब्ला गरम थासारि एबा गुदुं थासारिखौ जों नुनो मोननो थांङो आरो बेनि जाहोना जाबाय दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव आरो जाय जोंङो दंफां लाइफां गायनांगौ बे बे जायगायाव दंफां लाइफां गैयिनि जाउनाव मा होनो जायनि जाउनाव दंफां लाइफाङा जोंनो बांसिन साया होआ एबा बार बारनायखौ मा होनो मार बारनाय जोंनो होयो बे दंफां लाइफांङा गैयैनि जाउोनाव मा टाउन सहराव बार नांङा गरम जायो साया गैया। बे फोरफोरनि जाउनाव जोंङो टाउन सहराव बांद्राय बेरायनो हाया आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंङो गामि ओनसोलनि सुबुंङा टाउन सहराव थांबा मा होनो गरम एबा दुंथाइजों दुंनायनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जोंनि मा होनो नोजोराव टाउन सहरा बिराद गाज्रिखौ नुनो मोन थांङो आरो जायनि जाउनाव जों टाउन सहराव दंफां लाफां गैयैनि जाउनाव जोंङो टाउन सहराव थानो बायो एबा बा बेफोरनि जोंङो बेफोराव जों बेरायबा माखासे मा होनो गारि मथर खारनायनि उखुन्दैफ्राबो जोंनि मा होनो गुबुंले आबहावाखौ गुबुंले खालामो। जाय जोंखौ बेराम आजाराव खोल्लैनो हायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दंफां लाइफांङा बांसिन गायनाय नुनो मोनो। सोरहाबा बागान खालामनानै खामायनाय फैसा खामायनाय जेरै सफारि बागान जेरै नारें बागान जेरै खुसेर बागान जेरै दड्रागन द्रागन बिफां दड्रागना मा होनो मा होनो दड्रागनजों बानायनाय मा होनो द्रागन बिफांजों माने आबाद मावनानै दड्रागनखौ फाननानै गोबां फैसा दागन फिथाइखौ फाननानै गोबां फैसा आरजिनाय नुनो मोन्दों जाय जोंङो आबादारिफ्रा बिफां लाइफां गायनानै बिनि फिथाइखौ मा होनो मा होनो फाननानैहायो गोबां रोखोमनि रां आरजिनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। बिफां लाइफां गायनानै बिनिफ्राय फिथाइ दिरुननानै बिनि जोंङो बिनिजों बेजोंनो जों रां खामायनो हायो आरो नोंथां आरो बेनि जाउनावबो जों बिफां लाइफां होनोब्ला ब उम मा होनो गोबां रोखोमनि बिफांङानो मुलि बाहायनाय नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि बिफांखौनो जेरै मा होनो मोखोना दंफां होनो बेफोरनो जोंङो बेफोरखौ रुनानै हायो। लोंङो बाहायो बेफोरनो जोंङो बेमार आजार मा होनो मा होने गैयैखौ नुयो जायनि जाहोनाव जोंङो माखासे जोंनि सोलेराव थानाय बेराम एबा जोंनि माखासे मा होनो देहायाव थानाय बेरामफोरखौ खारनाय नुनो मोनो एबा जेरै जारि बेफोरबो दंफां खादायाव गोग्लैयो जेरै जों न'नि दाउजों जारिजों मा होनो बिदै फुदुंना लोंबा जोंनि देहायाव माखासे थानाय बेरामफ्राबो खारो। जाय जोंङो देहाखौ गोख्रों मोननो हायो आरो नोंथां औ
दा जोंङो माखासे दंफां लाइफांनि सायाव सोनारनो नायनांगौब्ला जों सेलेग्रा दंफां नुयो। सेलेखा दंफाङा बिराद मोजां जोंङो उदै थुमथुम मोननायखौबो सेलेखा जानानै जोंङो गोबां मोजां मोननो हायो आरो नोंथां जायनि जाउनाव जोंङो मुदुमफुल मुदुमफोरनि मुदुमफोर दंफां मुदुमफुलाबो जोबोद मा होनो गोनांथि थि जाय बेफोरनि आटाया जोंनि माखासे थानाय बेरामखौ होखारनो हाया नोंथां। जायजों मुदुमफुल बिबारखौबो अनलाजों जानो हायो। अनला बिबारजों मोदुमफलनि बिबारखौ जायो। ओमफ्राय जोङो बिदिनो खारौ खान्लला बिबार होनो। जाय जोङो हरसेयावनो बारनानै हरसेयावनो सिरियो आरो। आरो बेफोरखौ जाबा माखासे बेरामफ्रा खारो। जाय जोङो माखासे बेरामफोरखौ देहानिफ्राय सोखानो हायो आरो नोंथां।
आ
बे बायदिनो थुलुंथि दंफां होनो बेफोर दंफांफोराबो जोबाबां जोंनि ओनसोलाव बाहायबाय थानाय दंफां जाय जोङो दै सान्थि सारनायफ्राव बाहायो एबा दुगैनायाव बाहायो बेनिखायनो जोङो गोबां दंफांफोरखौनो रैखा खालामनांगौ आरो। दा जोङो गोबां दंफांफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोनदों गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गैलिया। गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ मानसिफ्रा हानानैहाय बेजोंनो दंफां बायदिसिना दंफांनिफ्राय थगथाब बाथाम बिदिनो खोरखि बायदिसिना खालामनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
राव रोंगौ लोंना
जायनि जाहोनाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया खम जाबोनो हमदों। बेनि जाहोनावहाय जोंनि दुंथाया बारायनानै जोंनि सुबुंफोरखौ बेमार आजार गो्लैदों जायनि जाहोनाव जोङो माखासे दंफांफोरखौबो मा होनो रैखा खालामनांगौां जादों आरो नोंथां जोङो दंफांफोरखौ खौ गायो नाथाय जोथोन लाया आरो नोंथां बेनि जाहोना जादों माने दंफां गायबाबो जों जोथोन लानांगौ जोथोन लायाब्ला मबा जोंनि दंफां लाइफाङा सोरबा बबावबा बोरमा बबावबा मोसौ जागोन। बबावा मायाबा गाग्लिलांगोन बेखायनो जोङो दंफांखौ गायनानै जोथोन लानांगौ आरो दा सोरबा सोरबा सुबुं दंफांखौ गायोब गायो बिराद बुरजा गायो नाथाय जोथोन लायो। जाउनाव बेफोर मा होनो दंफांफ दा मा होनो बोरमा मोसौ जानानै एबा रानलांनानै दै सारिनि जाहोनाव दै सारैनि जाहोनाव माखासे दंफांफोरा रानलांनानै थैयो जायनि जाहोनाव। जोंनाव माखासे मा होनो गायबाबो मा होनो थांजाया आरो बेनि जाहा जाबाय जोथोन लायै जों बेनिखायनो द दंफांफोरखौ गायबा जोथोन लानांगौ मोजाङै मोजां बेनिखफ्राय जो फखा मोननो हायो दंफांफोरखौ फोथांनोबा मा होनो जांनायानो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथि मोनसे मेेन ङो दंफ जोथोन लानांगौ आरो दा नों नोंथाङाबो एसे फोरोंबावदो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे
औ बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला गोबां बिफां लाइफाङानो जोंनि थाखाय मुलि आरोना बिदिनोबेबाब बिफां-लाइफां बिफाङा जोंनो बिदिनो फिथाइबो होयो माबा जेरै मुदुमफोरफोर नोंथाङा होनदों मोनबाथ' बिदिनोदिनो बिबाराथ' गो गोखा जेनेबा बिदिनो गोखा गोखै जाबा देहानि थाखायबो मोजां आरो ना बिदिनो एम्फौफोर जानायफ बिदिनो थैयो आरोना आरो बिनि फिथाइया बिनि फिथाइयाबो बिराद ओंख्रि जाजायोना आरो ना आलु लाब्रा बिदिनो बेदरफोरजों बिदिनो हांसो बेदर बेफोरजों जाजायो आरोना आरो बेनि बिफाङा बे मुदुमगुर बिफाङा जोंनि थाखाय खारैबो बानाय जायो आरोना बर'फोरनि माबायाथ' जा खारै खारै नङाब्लााथ' थांनानै थानायानो हा नङा होनबा ओंख्रि फेब्रिट ओंख्रियानो गासिबो खारै जेरै अनला अनला अनला खारै बिदिनो स सबायजों खारै होफायाबानो ज या आरो नारजियाव खारै होआबानो जाया बेफोरबायदि जायो आरोना आरो नोंथाङा फोरमायदों माने बिदिनो टाउन जायगायाव थानो माबाया होननानै। नंगौ टाउन जायगायाव बिराद थानो दा बायदियाव बिराद गुदुं आरोना थानोनो हाया इयाव जोंनि गामि एरियायाव बिराद मोजां आर ना टाउन एरियाायाव थाबा बिदिनो दाउफोरनि मोनसेबो दाउफोरनि गामनाय खोनाया जोंनि बेफोरबायदि गामियाव फैबाथाय गोबां समायना रमायनानि दाउ गाबनाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरोना।
औ नोंथां
बिदिनो बैसागु बोथोर जानोसै समावबो बिदिनो टाउनफोराव दाउखौ मासे गामनाय खोनाया जोंनि बे गामि एरियायाव फैलाय दंफां दंफां गोजौआव बानानै गोबां बिदिनो दाउखौऔ फोराबो बिदिनो गाबहैबाय थायो आरोना जोंनि गोसोआ बिराद गोजोनो आरोना बिदिनो बिदिनो समायना रमायना नुथाय गोथां बिदिनो बे गोथां गोथां बिलाइ बिदिनो दाउफोरनि गामनायजों जोंनि गोसोआ बिराद गोजोनो आरोना। ओमफ्राय
औ औ समाबो जोंनि सावनाय एसे सावरायनायखौ एसे समावनो जों फोजोबनोसैसो नामा नोंथां?
औ दे होमबा नोंथां।
ओ